औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामगासिनो
दङ नै जिरायनानै दं बोथोराबो गरम
औ बिथिंबो गरमानो आंबो जिरायनानै दङ
औ माबायदि अ बिथिं बोथोरा
दासान्दिथ' गरमानो जोबोद गरम
औ औ ओरैनो बेसांसो बेसबांसो डिग्रि थांदों औ
बेखौथ' मिथिथ'ला आङो
औ औ बिथिंबो जोबोर जोबोर गरम बिथिंबो सानावथ' बहुद गरम जायो आरो हरावबो बिदिनो उन्दुनायाव दिडिस्टार्ब जायो
औ
जोबोद माने गरमा सानफा एफा बांगासिनो दङ
औ
बिथाङा गरमनि बागै मा बुंनो सानो
गरमाथ' नंगौ नोंथां जेरै बुंलांबाय बेबायदिनो दायो जोबोद गरम जाबोगासिनो जानांगौ बियो बांद्राय बिफां लाइफांफोर दाननायनि जाहोनावनो जादोंदां दायो मानसिफ्रा गोबांथार बेदि न' लुनो थाखाय आरो बेबायदि बनफोर सुनो थाखाय गोबां बिफां लाइफांफोरखौथ' दानगारदों नाथाय दाननायनि सोलायै दंफां लाइफांफोर गायनाया जोबोद खम जाबोदों अ बिनिखायनो बोथोरा दायो सिगांनिख्रुइ गरमनि बिबाङा दा बांसिन जाबोबाय थादों होननानै आं सानदों नोंथाङालाय मा बुंनो सानो बिनि सोमोन्दै
औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो बोथोरा सोलायबाय गोदो जोङो बिदिनो नुनो मोनोमोन बा गोदो गरमा बेबायदि दुंनाया एसे खममोन नाथाय दायो बे बोसोरै जोङो बा सानफा एफा बे दुंनायखौ जोङो बांबोाय थानायखौ मोनदों जायगा लायै जायगा आरो बेफोरनि गुदियाव जानो हागौ नोंथां बुंनाय बायदि बिफां जि जोंनि मिथिंगा नेचारखौ जोङो दिनै अननो रोङाखै जोङो नस्थ' खालामदों आरो बिबदि बिफांफोर दानफायदों आरो दानफायनानै जे जोङो बिफां गायफिननांगौ बिनि सोलाय जों बे खामानिखौ मावाखै बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि खस्थ' बेखौ मोननो गोनां जादों आरो लोगोसे जे जोंजों लोगोसे गोबां बिदिनो जिब जुनारफोराबो खस्थ' मोनदों
औ
अब्ला बिफांखो दानफायो अब्ला बिफां दानोब्ला अब्ला अखाफोरा खम जायो फैनाया
औ
अखा फैयाब्ला आरो जोंनि आबाद मावनायफोराबो हेंथा जायो
औ औ नोंगौ
औ‌ ओ माने हेंथा जेंना सोमजियो आरो जेब्ला दुंनाया बारा जायो जोंनि जि बिगुरनि बेराम आजार जानाय बेफोरखौ बाङो जों बे खौ मिथियो आरो लोगोसे जिब जुनारफोराबो गोबां रोखोम रोखोमनि बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो गरमजों गोबां जिब जुनारफ्रा सानदुंआवनो बेबायदिनो थैयो खायफाया जिउ गो मायो नोसोरनिथिं बेबायदि जायोना जाया
जायो जोंनिथिंबो जायो जागासिनो दं आरो दायोथ' बेबायदिनो गरमा बांबोदों नोंगौ ओ आरो अखानि बिबाङाबो जोबोद खम जाबोदों आरो सिगांनि बायदि दि माने जि समावहा अखा फैयोमोन सम मथे दायोथ' बेबायदि ओ जानायखौ बांसिन नुनो मोनला अखानि बिबाङा जोबोद खम जाबाय आरो अ माने जि समाव अखा हानांगौ बे समाव हाया माब्लाबा समाव सिगांग्रो हायो नाथाय दसे समल' आरो माब्लाबा समाव जोबोद उन जानानै फैयो जायनि थाखाय दायो आबाद आबाद मावनायनि जेरै माइ खेथि खालामनाय दैज्लां बोथोराव माइ खेथि खालामनाय बा गुबुन गुबुन आबादफोरनि थाखाय जेरै अखानि गोनांथि जानानै फैदों बे समाव माने अखाखौ मोननो हाया बेबायदि गरमासो बांसिन जाबोदों आरो हमनानै ला माब्लाबा समाव जेने थेन जेनेब्ला अखा फैनानै माइखौ गायनानै दोनबाय ओ थेवब्लाबो माने बांद्राय गर गरम जानानै खरां जानानै अखा खमनि थाखायनो माने जि आबादफोरखौ जों खालामदों बेफोरो माने रानज्रिंलाङो थैलांनो ह मो बेफोरबायदि जायो आरो एम्फौ एनलाफ्रा माने बांसिन जाय जाबोदों आरो बेबायदिनो माने आबादफोरखौ गोबां नस्थ' खालामनायखौ जोङो दायो नुनो मोनो बेफोरबायदि जाबोदों आरो बांसिन नानो
नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो जेब्ला जोङो गरमा बांगोन अब्ला गरम बांनायनि थाखायनो गोबां बिथिङाव माने बेबायदिनो जेंना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि माइ आबाद माइ आबाद मावनो हायाबाथ जों माखो जानानै थागोन
औ
जों समाय मथे अखा मोननो हायाबा आरो आबादारिफोराबो बोरैहाय आबाद मावनो हानो गोबां बिदिनो हाजो हायेनफोराव आबाद मावो जोंनि सुबुंफोरा दा बे फोराव दैनि नांगौ जायो दै अखा फैयाबाथ बोरै आबादखौ गायनो आरो आबाद गायनायनि उनावबो जुदि बोथोरा गरम जाबाय थायोब्ला आबादफोरा थैलाङो आरो बिदिनो गोबां बेरामफोर फायनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ औ
दा नोंथांनि बायदिब्ला जों बे गरमखौ गरमनिफ्राय रैखा मोनोब्ला माबाफोर खालामनो नांगौ बा नोंथाङा मा बुंनो सानो मा साजेस होनो सानो बेनि सोमोन्दै
आंनि बादिब्लाथ दायो बे गरमखौ होबथानो थाखायथ जोङो बिफां जोबोद गोबांथार बिबांनि जोङो बिफां गायनो नांगोन मानो होनब्ला ओ जे ब्ला जोङो गोबांथार बिफांफोर गाय गोन अब्लानिया नांगौसेबां बिदि अखाबो फैगोन आरो जेब्ला अखा फैगोन ओ नांगौसेबांनि दैया जोंनि ओ जोंनियाव थागोन अब्लानियानो माने गरमा खमायलांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ नंगौ जोङो सेथियावनो जोङो बिफांखौ गायनो नांगोन आरो लोगोसे जोङो जोंनि मिथिंगाया जि मैला बेबायदि लेथ्रा जानायनि थाखै अखाफोरा फैनाया खम जादों मानो होनब्ला जोङो गोबां बायदिनो दायो सानफा एफा बिदिनो उद्दग कारखाना बिदि बांनायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ
आरो बेफोरनि थाखायबो बेफोरो अखाफोरा गोबां खम फैयो गोबां सुबुं फोरा बिदिनो पलुसन मेइेनटेन खालामा गाज्रि बेफोरबायदि जोंनि आबहावाखौ खालामदों बेनिखायनो जों गाव गावनो दिनै खस्थ' मोननो गोनां जादों गोबाङा बे बिदिनो माइ आबादफोराव ओ बिदिनो गावनि खेथि खालामनायफोराव बिदिनो गोबां मेडिसिनफोर मुलिफोर फोर होयो दा बे मुलिफोरखौ खौ बिसोरो दैसाफोराव सुनानै हरो
औ औ
बहाबा बिदिनो सुयो दा बेफोराव सुनायाव बेफोर मुलिफोरनि फिनजथाइ बिदि जानायखौबो जोङो नुनो मोनो दा बेफोरनि जाहोनाव बेखौ जोंनि मिथिंगाया ओ नस्थ' जानायखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो जों बेफोर खौ एसे साबधानै जानांगोन आरो जि बिदिनो नोगोरफ्राव गारि मथर सलायनाय जों बेफोराव हाबदान जानांगोन जि उद्दग कारखाना बेफोरखौ बाहायनायाव जोङो एसे सांग्राङै जोङो बाहायनो नांगोन बाहायनो नांगोन जोङो नाथाय एसे सांग्राङै जाहाथे जेन जोंनि मिथिंगाया जेन बेबायदि लेथ्रा जाया
औ औ
जोंनि अखा फैनायफोरा जेन बेबायदि थाबथानो गोनां जाया
औ
जों मोजां बेबायदि अखा मोजां मिथिंगाखौ मोननो हायो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो बे बिदुं दुंनायनि बांनायनि आयदानि सायाव
औ दायोथ' जिहेथु जोबोद गरम जाबोदों बोथोरा बिनि थाखायनो माने गोबांथार बेरामफोरा दायो जादों आरोना बोथोर सोलायनायजों लोगोसे बा बे जेसेबांखिनि गरम ओ माने माब्लाबा समावथ' सैजो खामनो हानायनिख्रुइ बांसिन बिदुं दुंदों बेबायदिनो गरम जाबोदों जायनि थाखाय माने हस्पिटालफोराव बेबायदि बेरामिफ्रा गोबांथार बांनानै दङ आरो ओ माने ओ बिनिखायनो मानसिफ्रा जोबोद खस्थ'बो मोननो गोनां जादों आरो जिहेथु बुंलांबाय जे कारखानाफोर बांलांदों बेफोर नंगौ थारैनो गोबां बांलांदों आरो जायनि थाखाय माने दैसाफोरा गोबां गुबुंले जादों माने बिसोरो दैफोरखौ बे कारखानानि दै लेथ्रा फोरखौहाय बेबायदि जोंनि जिथु साफा आ बा मोजां दैमाफोर बा दैसाफोर बेफोराव माने बिनि कारखानानि दै मैलाफोरखौ हरदों जायनि थाखाय माने दैसाफोरा गोबां गुबुंले जादों मोजां दैफोर मोननो थाङाखै बेफोरबायदिनो माने ओ माने मोजां थासारिया जोंनियाव गैयि जालांनायखौ खौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो ओ
नंगौ नोंथां बुंनाया नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों जोंनि बिदुंबां बांनाया बेफोरनि जाहोनाव जादों आरो जों बेफोरखौ खमायहोनोब्ला जोङो गाव गावनो सांग्रां ग्राङै थानोनांगोन जोंनि मिथिंगा जोङो अननो नांगोन गावखौ बादि जोङो बिफांफोर गायनो नांगोन
औ
जोङो बिफां गायनाल' दोनबा जाया बिफांखौ जोङो जोथोन लानो नांगोन बिनि देरनाय लावनायसिम जोङो बेखौ मोजाङै जोथोन लाब्लासो जोङो बे बिफांखौ देरनायाव मदद होनाय जागोन आरो लोगोसे जोंनि मिथिंगानि मुलाम्फा जागोन
औ बिदिब्ला जोङो जि बोथोरफोरनि रायलायबाय दा गरमफोर रायलायबाय एसेयावनो दोनथ'नोसैदां ना
औ दे दोनथोसै औ औ दे